खोनादों नोंथां?
ओं खोनादों दे।
औ अब्ला बिदिनो हारिमुनि बा गैनो दामनाय देनाय बायदिसिना नि सायाव रायलाय जागोन नामा नोंथां।
ओं रायलायजागोन दे।
दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे बुंफोरना होग्रो दे
औ ओ हारिमु होननानै बुङोब्लाथ'। बिनि ओंथिया जोबोद गुवार जायो नाथाय जों जिहेथु दान्दिसेल' सावरायगोन। बेखायनो एफाराबखिनि जों हाया आं बेखायनो जोङो एसे गुसु सु रायलायगोन बेखायनो हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंथ' ओरैनो मोनथिखायो जे मोनसे हायिनि महर मुस्रिया बेयावनो बेरखाङो हिसाबै हारिमुखौ जों हायनि आयना होनानानै बुंनानै लानाय जायो। दा बेखायनो मोनसे हारिया ओं ओं हारिनि आय आयना। बो हमनानै लानो हायो आरो मोनथियोबो आरो बेखौनो बिथा खालामनानै जों जुदि सावरायनांगौ जायोब्ला अब्ला बाथ्राया जोबोद सैथोबो। मानोना मोनसे हारिया बेसेबां जौगाखो बिनि सायाव गुवारै बै हारिनि हारिमुखौ लानानैनो जोङो बे हारिनि फारसे गुवारै मोनथिनो हायो। औ दा बे खायनो बेखौनो मुं होननानै बुङोब्लाथ' गोबानो गोबां बिदिन्थि होलांदों।
औ
मुवा बर' आइजोफोरनि बै इसानाव बाहायनाय जि जि सोंनाय बेफोरनिखौबो मु बाहायो होनना बुंदों नाथाय जों सरासनस्रायै महर आरो मुस्रिखौ लानानै जों हमनानै लानो हायो। दा दिनै हारिमु होननानै बुङोब्ला जों बर' हारिनि हारिमुनि फारसे जुदि रायलायोबा।
औ
थांनाय गोलाव समनिफ्राय बर'फ्रा रायजो जानानै जि थासारियाव ओ बारलांनानै दिनैसिम फैबाय होनबा बै स समनि हारिमुनिफ्राय दिनैनि हारिमुआव सोलिनाय गासैबो ओ बेसादफोरनि सायावनो जोङो हमनानै लानो हायो जे दिनैनि थासारियाव बर' फोर बेसेबां मा थासारियाव फैदों दा बेखौ लानानै जोङो हारिमुनि सायाव सावरायनो हायो दा नोंथाङा बिनि सायाव एसे बुंबावदो दे
औ जेनेबा ओ हारिमुनि जेनेबा आं दा दामनाय देनाय ओ जिहेथु आगजुफोर बा मुवा बेसादफोर बेफोरनि सायावनो आंसै जेनेबा दा जोंनि गेजेराव जोङो खाम जथा सिफुं बेफोरखौल'सो जोङो बाहायबाय थानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव एसे माने गंगोनाफोरखौबो जोङो लाफिनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय गंगोना औ लइग्रिद बेफोरखौबो जोङो नुनो थांगासिनो नङाबाथ' जोङो ओ मिथिबांलामोन जे गंगोनाखौ जोङो बर' हारिनिनो जोंनि हारिमुनि मोनसे दामजु होननानै जोङो जों सानोमोन माने हारसाफोरखौसो बांसिनहाय बे बिहु मोसानायाव जों बाहायनायखौ नुनो मोन मोनोमोन आरो नोंथां नाथाय बेबो बर'फोरनिनो बर' हारिमुनिनो दामजु
औ
बे गंगनायाबो आरो बे जिहेथु लाइग्रिद होननानै बुंदोंना बे लाइग्रिदआबो माने बर'फोरनिनो मोनसे दामजु बेफोरखौथ' एसेबां जोङो नुुनोनो मोनबाङा एसे खम
ओं ओं
जों नुनो मोना बेखौ बेखौबो जोङो बानायनाय बुं बानायनानै माजों बानायो होननानै बुङोब्लाथाय ओ औवाजोंनो फ्राय बानायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय थरखा बेखौबो स' औवा बुरखा बा बझ औवाफोरजोंनो बानायनो हायो नङा होमबा नों
ओं ओं नंगौ नङा
फुं बेबो ज' औवों औवानिफ्रायनो बानाय जानाय बेबो आरो बे सेरजा सेरजायाबो दंफांजों बानायनाय नोंथां औ सेरजा आरो बे सेरजायाव होनाय बे थारासो गुना नामाथाय नोंथां
सेरजायाव होनायथारा गोदोथ' गोबां बायदिसिना बाहायोमोन नाथाय आथिखालाव ओ मोनसे गोरा टाइपनि नो खुन्दुं बायदि मोन बेादखौ बायनाय जायो बेयाव बेबायदि ओमफ्राय बिनि फथि हुग्रा बेखौ नाथाय गोदोनि थासारियावब्ला जोङो गराय लानजायैनि बै खानाया
बेखौ जों बाहाय होननानै मोनथियोमोन खिन्थु दाबो फ्राय बेखौनो बाहायनो
औ
माने बेयाव गोमसारनाय जिखिनि टिउन जि खिनि देंखो ओंखारो बेजों एसे साबसिन आरो मिलब्रो जायो होननानै बुंनाय खोनायो बेखायनो फ्राय जि सेरजानि जि हुग्रा बेखौ गराय लानजायनिबो खानायनिफ्राय बाहायो होननानै खोनानो मोननाय जादों आरो
ओ आरो बे मोनसे ओ जिनिसाव दामग्रा बे जाबस्रिं होननादि बुङोना जोङो बे जाबस्रिंखौबो बे दंफांनि बे थार फाराव थानाय माबा बे हमग्राया बेबोथ' दंफां बानायजानाय औ बे गाब मोनसे औ ओ सोदोब जि ओंखारो बेसो एसे ओ थिं बायदि नुनो मोनो आरोना नोंथां
जेनेरेलि बेखौ थिंजोंनो बानायनाय जायो एसे गोरा थिंजों आरो औ फिथलनि महर होनाय जायो
औ फ औ औ नंगौ नोंथां
बेफोरो माने ओ दामजुफोरा जोंनि बर' हारिमुनि गोजा आरो बे आरो औ आरो जोङो हारिमुनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला ओ बर' हिनजावफोरनि गाननाय जोमनाय बा जिहेथु लांगा दख'ना बा दख'ना होननानै बुंनाय जायो। आर'नाइ बेफोरबो गासिबो गोलैजोबो गोदोनि दिनावथ' बेबायदि ओ जो लांगा दख'नाफोरखौ दा न'आवनो दानानै गानोमोन ना थाय दानि जुगाव एसे आलादा जाबाय न'आव दानानै गाननायखौ जोङो नुनो थांबांला
नंगौ नंगौ
औ आगोलो गोबां गोदोनि दिनावहा नाथाय दानि दिनाव गासैबो माने मेचिनजों दानाय बा ब्रेन्डनिसो जाजोबनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दोंङो आरो, आगोलनिखौ एसेबां माने नुबाय थाला नुनो मोनलिया, आवगोलो जोंनि ओ लांगा दख'नायाव जिहेतु एरनाय आगरफोर बेफोर आगरफोरा जाबाय, बिदिनो दाउसा मोख्रेब, हाजो आगर, हाग्रा आगर बेफोरबायदि गोबां आगरफोर दंमोन आरो नाथाय दा बेफोरबायदि आगरफोराबो गोमालांनो हम दों आरो ओ जि दानाय न'खर-न'खर जि दानाय बेबायदियाबो एसे खमायलांनो हमगासिनो दं, आरो
नंगौ-नंगौ आदसा बे बिथिंङाव नोंथांङा जि बर' आइजोफ्रा दिनै दख'ना खौ नोंङो सोंबांला गामियाव दाबांला बे बिथिंङाव नोंथांङा समा सोलाबथारिखौ लानानै बिथा खालामनानै बेबायदि जाथाया जादों नामा? बेबायदि सावगारिया फैदों नामा जोंनि समाजाव?
बेनो बेनो नोंथां बेबायदिनो जादों जाउनाव मेसिनजों दानायनिफ्राय एसे औ एसे सहसावनो जोंङो बायनानै मोनखाबाय नालाय
औ
बेखौनो जोंङो ओ समनिबो आंखाल जाबाय गाससि बो दानिया बर' आइजोफोराबो न'आवनो थानानै ओंखाम ओंख्रि संनानैल' फालिया दानिया ओ गोबां आइजो फोरानो ओ ज'ब मावसै बेखौ नुनो मोनो आरो जोंङो गोबां बर' आइ आइजोफोरानो साख्रि-बाख्रि माने बा जायखि जाया फिसा फिनलाबाबो खामानि मावनानै रां खामायनायखौ जोंङो नुनो मोनसै बिनिखायनो जि बायदिसिना बेबाय दि दानो सोलाबब्ला जों बेबायदिखौनो नुनो मोनो आरो बिनि थाखायनो, ओ जोंङो बायनानै गाननाय बा मेचिनदो दानानै फाननाय बेफोरबायदिखौ जोङो बायनानै गाननो गोनां जादों आरो बेबायदि जाबाय आरो आव गोलनि दिनाव बेबायदि मेसिनजों दानाय बेबायदिया गैयामोन नालाय दानि आथिखाल दंङ-दंङ नालाय बेनिखायनो जोंनिया बे मोनसे थासारिया आ माबा जाबाय आरो गोमालांनाय बायदि जानो हमबाय आरो,
औ हयथ' बेबो मोनसे जाहोन जानो हागौ जे ओ बै समाव बर'फोरा बर' आइजो फ्रा नोंङो साख्रि बायदिसिना गुबुन-गुबुन प्रफेसनेल खामानिफोर मावा मोन दा बेयाव हयथ' बै खाबुखौ मोनामोन,। जायनि थाखाय नोंङो गावनि गाननायखौ नों गावनो दानानै लानोबो गोसो जायोमोन,। आरो बिनि मोनसे थासारिबोमोन दा बेखायनो ह'यथ' बै समाव ओ गावबा गावनो दानानै गानोमोन आरो आथिखालाव जिहेतु बिदि सुबिदाखौ मोनबाय,। एंगेज जाबाय दा बेखायनो गोरलैयैनो ओ मा होनो बेखौ
बायनानै गाननो औ औ औ औ औ। बिदिनो बेबायदिखौनो सानदों आरो आंङो।
ओं ओं बाथ्राया नंगौ नोंथां बेबायदि थासारियावबो जोंङो ओं
नंगौ नोंथां।
औ।
बिदिनो आवगोलावथ' खुन्दुंखौबो ओ निजेनो न'आवनो ओ बा मा होनो बेखौ इन्दिनिफ्राय इन्दि खुन्दुंनिफ्राय ओमफाय लुनानै इन्दि एम्फौ लाथा फिसिनानैहाय बेनिफ्रायनो जोंङो खुन्दुंखौ दिहुननानै न'आवनो दानो हायोमोन। नाथाय दा बेबायदिया गैला बेबायदि खालामनो हाला।
उम।
माने लाथा एम्फौफोरखौ फिसियोब्लाबो। बेबायदि खुन्दुं थुननायाव लागै माने सम होला आरो।
बिसिम थांला आरो माने एम्फौखौ फिनानै जास्ट फिथोबखौ।
फिथोबखौ फानो आरो फाननायल' जायो। औ औ औ खुन्दुं दिहुननायाव लागै माने समखौ होस्लाबनो हाला बि जाहैबाय आरो।
अ आदस्सा बेबायदि बेस्थ' थाबाय थायोब्ला होमबा मोनसे समाव। लुनाय जि थासारि बेबो नोङो बर' न'खरनिफ्राय गोमालांगोन। बेखौ सानो नामा नोंथाङा।
बेबायदि बेबायदिखौ आं सानोआनो मानो होनोब्ला। जोंनि गेजेराव बेबायदि खामानि। खौ मावलाबाथ' गोमालांखा गोमालांखागोन। दा जोंनि गेजेराव साबेसेखो जोङो नुनो मोन्दों इन्दि थावख्रि लुनानै इन्दिखौ न' लुहोनानै। इन्दि जि दानानै। फाननायखौ जोङो बा इन्दि न'आवनो दानानै जोङो गाननायखौ जों नुनोनो मोनला जों दा।
औ।
बेबायदिहाय आरो गासैबो मेचिननिनो। बे टेक्न'लजिजोंनो बानायजोबनायखौसो जोङो नुनो मोनो इन्दि सि निफोरबाबो। इन्दि खुन्दुं दिहुंनाय बायदिसिनाफोरखौबाबो बेबायदिनो आरो जोंनि बर'। हारिनि गेजेराव बर' न'खरनि गेजेराव जों बेफोरबायदिखौ जोङो नुनाया एसे खमसै आरो।
खमसै होमबा लासेै। बिनो बिनि जि रोंगौथि गोनां आइजोफोर बिसोरबो जुदि लासैनो गोमालाङो। उन जोलैया हयथ' बिनि फारसे बारा नलेज।
मोनथिनाय मोनथिनायानो नङा औ नुनायानो नङा नालाय मा बेयोसो जागोन आरो। मालाय बेबायदि थासारि सोमजिहैयो।
होमबा लासैनो बेबायदि मोनसे थासारिया जोंनिफ्राय गोमालांगोन आथिखालनि थासारिखौ नायब्ला नङा होमबा नोंथां औ।
होमबा नोंथां दिनैनि जि मोनसे ओ सावरायनाय जे बर'नि हारिमु आरो बेयाव बाहायनाय बेसादफोरनि सायाव सावरायनाय जि मोनसे। दान्दिसे सावरायनाय बेखौ हयथ' एसेयावनो दोनथ'नो हासिगोन नोंथां।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां, औ गोजोननाय थाबाय।